हेल'
औ हेल'
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामदों
आङोथ' दा ओरैनो दंथ'यो
अ नोंथाङा दा फ्रि नामा
औ नोंथाङा आं फ्रियैनो दंथ'यो दा
अ आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरोना दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन दा
औ हागोन नोंथां हागोन
अ आं हाथाय बाजारनि सायावहाय सावरायनो सानदों
जागोन नोंथाङा सावरायजागोन
दा हाथाय बाजार बुङोब्लाथ' जों मोनथिखायोआनोना
औ औ
दा नोंथाङा मा मोनथियो हाथाय बाजार बुङोब्ला माने मा बुजियो बेखौ आङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ
बाथौ फिना गिबियावनो जोङो गावनि नामखुर जानाय मुवाखौ जोङो जा जायगानिफ्राय जोङो बायनानै लाबोयोबा लानानै फैयो आरो जोंनि ओ जाखौ जो फाननांगौ दंबा हरनांगौ दं नैबे बुस्थुखौ जोङो
औ
औ
उम जेरैनाखि जोङो माने ओ
जोंनि नआव थानाय जेनेबा फाननो गोनां बुस्थुखौ जों माने बेवहाय जोङो ओ फानहैनो हायो हाथाय बाजारावहाय, हाथथाय बाजारावबो गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन मानसिफोर फैयो जाय ओ माल बुस्थु फै बा फाननो फैयो बेबायदिनो हथायावहाय जेरै जोंथ ओ बर फ्राथ गोदोनिफ्रायनो जोंनिया ओ मैगं थाइगं बा
औ
नो दाउ अमा फिसिनानै जोङो थाखायो जोङो नै माने बैफोरनो हालासिनो जोङो डाइरेक्टलि थांनानै जों बेवहाय फानहैयो जोंहा माने बांसिन मुलाम्फा मोननाय जायो आरो नोंथांं।
औ नोंगौ। दा जोङो जोंनाव गैयै बुस्थुफोरखौबो हाथाय बा बाजारनिफ्राय लायनानै लाबोनो हायो आरोना।
औ औ नोंगौ औ।
जेरै- जुदि न फोराव मैगं थाइगं बा गायनाय गैया बा गैयानो अब्ला जोङो नांगौ बुस्थुफोरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय लायनानै मोननो हायोना।
औ औ मोनो मोनो। मैगं थाइगंल नङा जोंना बेवहाय ओ गानग्रा जोमग्रानिफ्राय ला गाससिबोखौनो मोनजोबो होननानै बुंनो हायो आरो।
औ
जेरै जोङो ओ जोङो आरो द्रेस फोर नांगौब्लाबो जोङो हाथाय बाजारावनो जों थांनो हायो
औ
जेरावनाखि ओ नर्मेल खान बा टाउन फोरनि दखानफोराव माने जिबायदि बेसेन लायो जों हाथाय बाजारावहाय मा माने
एसे खमावनो मोननो हायो ना।
मोननो हायो माने
औ आरो आरो मोनसे जोंहा जे आसामाव मोनसे फोरबो जायो जनबिल मेला मिथिगौ ना नोंथाङा?
औ आंथ बारा मिथिया नोंथां।
औ औ दा बेयाव जे बारटार सिस्टेम दङ जोंहा माने सोलाय सोल खालामनो हानाय
ओं
हाथथाय बाजारबा हाथथाय बाजारानो बुंनो हाबाय। जेखौ जेनेबा नोंनाव मोनसे हाइक जें लोंबा आंनाव सामब्राम दङ
औ औ
औ दा जों बेखौ बेखौ सोलाय लायनो हाबाय आरो रां होआलासे आं नोंनो सामब्रामखौ होबाय नों आंनो हाइजेंखौ होबाय हाथाय बे हाथायाव बिदि जायो आरो बार्थार सिस्टेमा औ
माने ओ मोजाङानो औ माने सिगांनि समावथ' गोदो बेबायदिसो खामोन नालाय हाथाय बाजारावबो सिगां खोनानाय बायदिबा जों माने सिगांनि माने आबै आबौ सिगांनि समाव हाथाइ बाजारा बेबादि सोलियोमोन आरो नोंथां औ दानिया माने ओ जाहैबाय नालाय गोयि जाहैबाय ओफाय दानिया माने जुगजों लोगोसे सोलायबोबाय थाबाय आरो नोंथां
आरो आथिखालावथ' दामफोराबो बांबोनो हमबायना हाथाय बाजारावबो औ सिगांनि फ्राय बहुद बांबायानो आरो जाय बेयाव हाथाय बाजाराव फालांगि खालामो बिसोर फ्रा बांसिनै लाब जाबाय नामा
जायो नोंथां जायो जेरै ओ सोरबै खाथि खाथिनियाबो गोबां रां खामायनो हायो बा मुलाम्फा मोननो हायो जेरै नोङो गंसे साहा दखान गला होयोब्लाबो बेवहाय गोबां प्रफिट मोननो हायो आरो
औ औ नंगौ
जेराव बै जाखिनि होनाय बेफारिफोर नै बेफोरबो माने खाथिनि जाजोबा नामा एसे गोजान गोजानसो जाजोबो बिसोरथ' माने साहा लोङो मायो यो दखानिफोरजों माने एसे मोजाङै सोमोन्दोआव थानांगौ आरो
थां
सावनानै गावनो खुद रानना हैजोबब्ला माने नोंहा बेवहाय मोजां सिनाय आरो नोङो सानफ्रामबो माने बिसोरो नोंनियावनो लोंबाय थानाय जागोन बेबायदि जोङो खालामनो हायो
औ
आरो बेबायदिनो दङ गोबांनो ओ जोंनिया बर'फ्राबो दानिया बे खाथि खाथिनिया गोबां दखान हैनानै माने जिउ खुंबोगासिनो बा न'खरखौ फेदेरबोगासिनो आरो हा हाथाय बाजारावहाय गला हैनानै
औ नोंथां नंगौ
नोंसिनिखै जायो जेनेबा मा जायगायावहाय
जोंनि जायगायाव बुङोब्ला थ' हाथाइया बौ बाजारखौ मिथियोना जाय बहुद मुंदांखा
औ आं खोनादों नोंथां खोनानायालाय अब्लाबो माने थांफेरनाय जायाखै आरो ना
औ बौ बाजाराव मानि नांगौ बुस्थुफोरखौ मोनजोबो आरो बौ बाजार माइकि बाजार होननानैबो मोनथिनो मोनो बेखौ
अ
औ क'क्राझाराव फैयोब्ला नोंथाङा माने जोंनि जायगायाव फैयोब्ला नोंथाङा बेखौ मोनथिखागोन आरो
औ
नोंथांमोननिथिंलाय?
जोंनिया ओ बेयावनो जायो जोंनाबो टाउनावनो जायो माने गहपुर टाउन खाथियावनो जायो आरो ना औ । बेवहाय माने सम देवबार समाव जायो आरो । बेवहायनो एसे गिदिरसिन बायदि जाहैनाय जायो जोंनिया । बेवहायनो बांसिन गेदेर जायो आरो जोंनिया
हा बेयाव बेसेनफोरा माबादि?
बेसेनफोरा बिदिनो जोंनिया खमावबो मोनो आरो ओरै जाय टाउनाबो खाथि जाहैबाय नालाय बिदि
एसारस नायनो लाफैबा माने एसे मोजांसिन मोनो नाथाय माने ओ माने बाजाराव माने हाथाय बाजाराव जिबायदि लाबोयो माने मोजां मोजां लाबोनाय कुवालिटिया माने बारासिन जायो आरोना नोंथां ।
औ औ
माने ओ ब्रेन्डनिखौ लाबोनाय जायो आरो बिसोरो ।
अ
बिसोर ओ पारमानेन्ट बायदि जाहैबाय नालाय बिसोरो बाजारफोर लाबोनाय माने एसे माबाखौ लाबोनाय जायो आरो । औ
औ जोंना जुदि मैगं थाइगंनि बाजार हाथाइ बुङोब्ला माइखि बाजार रावनो खालामनो आरो सब बुुसथु गानग्रा जोमग्रानिफ्राय लानानै ओ नांगौ बुस्थु गासैबो न'नि बुस्थु बुस्थुफोर बेफोरखौ बायनो थाङोब्ला
एसे दावखोलांनानै मोनो आरो ।
औ
ब बाजार आरो मोनसे बे बाजार बाजार गिदिर बुङो ओरैनो नामथ' गैया बे बाजारा बाजार गिदिराव बिदि बुङो दैडलि मारकेट बुङो । औ दैडलि मारकेटाव थांनानैहाय सब बुस्थु बथुनो मोनोबगोन आरो औ ।
जोंनिया हाथाय बाजाराव दानिया ओ गोबाङैनो जोङो माखासे गाज्रि मोनाय जायो आरोना । माने सोरबा सोरबा माने लोंनानै माने माखासे समावहाय माने लास जोबनाय सम मालाग माने नैबेखौ गोबनायखौ नुयो आरो ।
औ
जोंनियाव माने बेयावथ' जेन बे जेनेबा एसे खाथियाव मोनसे मोनसे जिवा जायो आरो ना नोंथां
औ
ए थाङै थाङै बेवहाय औ हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथांनि आवाजखौ एसे मानि थाबथा थुबथा खोनानो मोननाय जादों ।
अ खोनाबायनाा एबार?
औ औ खोनादों
दि आरोना
औ
थाङै थाङै माने माखासेफ्रा माने गेलेनानै ओ गावनि रांफोरखौ माने नस्थ' खालामहैनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ
ओ नैबेबायदिया ओ अब बबेबा बबेआवबा जायगायाव सोलियो माने ना
औ औ औ सोलिनाय नुनो मोनो
हम
जोङो हाथाय बाजारावहाय जेनेबा जोंनि माखासे ओह जेनेबा ओ जोंनियाथ' संग्राय सानद्रि जोङो हेबनो रोङोना जोंनि बर' मानसि फ्रा बांसिनानो नैबेफोरखौ माने जोङो ओ हेबनानै मानानै जोङो फानहैनो हायो आरो ना
औ फानहैनानै रां आरजिनो हायो
औ
आरो जुदि मैगं थाइगंफोर औ मैगं थाइगंफोर गायोब्ला नांनायनि बारा जुदि जोङो मोनोब्ला मैगं थाइगंखौ फानहैनानै बेनिफ्राय आरोबाव रां आरजि नो हाफिनबावोना
औ हायो हायो माखासे ओ नांगौ जानाय बायनानै जोंनो हायो आरो
बिदिब्ला नोंथां सावरायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नामा
औ जागोन दे नोंथां
औ दे
औ गोजोननाय थाबाय औ